औ हेल' औ खोनादों।
औ जोबोद मोजां आङो दा बे समाव नोंथांखौ ओ गोसोखांनानै फन खालामनायानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि हादर जानाय हुदा नङा होनबा नोंथां। आथिखालावबो जों गोबां जायगायाव हादान जानाय। खौ खोनानो मोनो आरो नुनो मोनो बर'फोरनि गेजेराव दा बेनि बागैनो जों सुंद'यै सावरायनि नङा होमबा
औ
दा आंनो ससे बेखेबदिनि हादानखौ मानो जायो? हादान जानाय होनबा माखौ बुङो? दा बर'फोरा मोनसे आं बेखौनो बुंनो लुबैयो। आबादारि हारि हिसाबै दा आबाद मावनो थाखाय जेब्ला हाया खम जायो। अब्लानो जोङो हादान नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो माखासेया ओरैबायदिबो जायो। जेराव थाखानाय गामिफोराव गावनि हा हु थायोब्लाबो माखासे गावनि ओ मावनानै जानो रोङियाव सोलिनो थाखाय रांखान्थियारि आंखाल जायोब्ला बेनि थाखाय गावनि थाखानाय हा हा हुखौ जोङो फाननानै लानायखौ नुयो। आरो दा बे हा हुआव गैला नालाय बबेयाव थानो। माबोरै रां फैगोन? मा मावगोन बेबायदि जानानै जेराव हादान खुलिनाय खोनायो हा गोदान जेराव हाग्रा हाग्राबारि जायो। बे अरनबारि बेफोरबायदि जायगायाव जोंनि मानसिफोरा हा नागिरहैयो आरो नाथाय जों सिगां समाव बेखौ ओ मिथियोमोन बर'फोरा थादेर नागिरनाया ओ मोनसे आबादखौ मावखाङोब्ला माने आरो बेयाव आबाद मावफिननांगौब्ला जों आबादखौ मोजां मोना माने नांगौबायदियै मोननो हाया। बेनि थाखायनो आरो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै रायजोयैनो बै जायगाखौ ओ एवस्रां सावस्रां खालामहैनानै लांदां खालामनानै आबादखौ मावोमोन आरो दा
ह'
दा बेवबो जोंनि हादान जानाया ओ जादों। बिदिनिफ्रायनो आथिखालावबो बेबायदिनो समजों लोगोसे जोंनि मानसिफोरा माखौबा माने ओ नागारनो हादों माखौबा नागारनो हायाखै। होननानै बुंनानै हादान जानाय आखुखौ जोङो दासिमबो नागारनो हायाखै जोंनि गोबां बर'फोरानो ओ आथिखालावबो सहर मोखाङाव थावरिनो हायैनि जाउनाव माखासे जाय ओनसोलाव हाग्रा नङा होमबा? बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै थाहैदो आरो। सोरबाया बेनि ओ खाबुखौलानफोरा बैफोरबायदि जायगायाव हाफोरखौ लानानै ओ जेरै बागानफोर खालामगोन। दंफांनि बागान, थालिरनि बागान, गयनि बागान बेफोरबायदि ओरैनो माने हा आवग्रिनानै लाहैनानै ओ रांनि ओ रां आरजिनो हानायनि खाबुखौ लानायखौबो जों नुनो मोनो आरो। आथिखालाव हादान नागिरनायखौ नाथाय सि सिगांनिया आबाद मावनो थाखाय आरो ओ गैयिखौ आंखाल सुफुंनो थाखाय हिसाबै जोङो बेखौ मावनाय जादोंमोन आरो हादानखौ खालामनाय दा हादान बुङोबाथ' जोंहा जेबबो गैखाया जेराव दंफां-लाइफां हाग्रा-बंग्रानि गेजेराव जाखायो नालाय दा बेनि थाखाय गोबां जोंनि मानसिफोरा हादान जानो खस्थ' मोनोमोन आरो जाय खस्थ'आ जेराव माने ओ जिउबो जोबहैलायनाय जायोमोन मानो होनबा बे जायगायाव गोदान जानाय-लोंनायनि आंखाल मानो होनोबा थाखानाय नबथियाव माखासे ओ बिफां-लाइफां फिथाइ-साम थाइनि ओ बिफां-लाइफाङा फिथाइ-सामथाइ थायो बेफोरखौ जों मोनजा बावो, नाथाय बै फोरबायदि हाग्रा ओनसोलाव बेफोरबायदि जाग्रा बिफांनि आंखालखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
ओ बेबायदिनो ओ जोंहा जानायनि थाखाय गोबां आंखालखौ नुनो मोनो दैनि आंखाल नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय जोङो लामा-सामानि आंखाल आरो आथिखालाव नायनो थाङोबाथ' दोनैनि दिनाव सोलोंथाइ नङाब्लानो जेबो जाया दा बेफोरबायदि आथिखालावबो जोंनि बर' समाजाव हादान जानाया ओ गोमानानै थाङाखै नाथाय बिथांमोनहा गावनि थाखानाय जाय जायगायाव बैफोरबायदि जाखानाय सुबिदाखौ नागारनानै ओ बांसिनै आंखालखौसो माने भुगि हैनो गोनां जानाय आरो मानो होनोबा जोङो फुराना गामि बा थाखानाय न'बथियाव साखाथियावनो स्कुल थागोन साखाथियाव दैनि थाखाय लोंनो थाखाय दैख'र थागोन, दमख'ल थागोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
ओ आथिखालाव जेरै खारेन्टनि बेफोरबो सुबिदा जाजोबबाय मोनफ्रोमबो गामियाव नाथाय हादान बे जायगायाव माने हरखाबै बेफोरबायदि बुस्थुआ माने थाब जानानै फैया आरो गोबाव सम नांगौ बेफोरबायदि सुबिदाखौ मोननो थाखाय
हौ
हो हादान जानायाव बैफोरबायदि सुबिदाया माने मोननो हाया आरो दा हादान जानाय माने बेफोरजों माने भुगिनांहैनाय आरो
औ
दा थेवब्लाबो जोंनि मानसिफोरा बेफोरबायदि ओ हादान जानायखौ नागारिया माखासे ओ आं दहाय इसे आवगायाव बुंदों जेरै ओ आबाद मावनो थाखाय आरो ओ गावनि आंखाल सफुंनो थाखाय दा हादान नागिरनायाव मोनसे एगजामपोलखौ आं मोननो हाबावो जोंनि बर'फोरा बिदा फंबाय बुरजा जायोब्ला जेब्ला हाया राननानै एसे एसेल' गोग्लैयो नङा होमबानो दा दा बे समावबो जोंनि बर'फोरा माने बुरजा हा एनि बिगोमा जानानै थानो लुबैनायलाय दा हादानाव गोबां हा मोनला बायो दा बेयावबो बेबायदि खाबुखौ लानानै जोंनि मानसिफ हादान जाहोयो आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन दा हादानखौ मानि थाखाय जादों आरो माबोरै खस्थ' मोननङो हादान जायोब्ला बेफोरनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां हादान होनोब्लाथ' जों मिथिखायो मानो होनबा जोङो गावनि आंगो गामिखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थाहैनायखौ जोङो हादान जाहैनाय एबा बिदि बुङो मिथिनो मोनो आरोना जेनेबा गोबां हा दोङो बेयाव जेराव मानसि गैया एबा रावबो गैया बे अरनबारि एबा जायगाखौ लाायहैनो थाखाय गामिनि साफा सानै मानसिजों लोगो नांनानै बे जायगाखौ दानस्रां दानस्रांनानै एबा साफा खालामनानै बे जायगाखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनानै न' लुनानै थाहैनायखौनो जोङो हादान जाहैनाय होननानै मिथिनो मोनो आरो नोंथां औ बिदिनो दा समाव एसे खम जाबाय होननानै आं मिथियो आरोना हादान जानायखौ नाथाय गोदो गोदो गोदाय एसे बारासिनमोन आरो ना हादान जानाया एबा हादानाव थाहैनाया गोदो गोदाय आबौ आबैया गोबां गोजान गोजानाव थायोमोन नाथाय हादानखौ बांसिन जाहोयोमोन आरोना दानिफोरा जायगा एबा एफा एफा हायावनो गोबां मानसि थायो एबा गोबां सुबुंफोरा गोरोबलायनानै थानायखौ नुनो मोनो गोदो गोदायबो गोरोबनानै थायोमोन थेवबो एसे दानि आरो गोदोनिथ' एसे आलादा जाबाय सुबुं अनजिमायासो बांगासिनो दोङो नाथाय हाया बांनो हमाखै आरो मालाबाबो बांनाय नङा बेखौ जों गासैबो मिथिखायो बेनिखायनो जा एसे दङ बेयावनो जोङो गोरोबलायनानै एबा मिलायलायना थानायखौ नुनो मोनो नाथाय खायफा खायफा जायगायाव दासिमबो हादान एबा हादान जानाया सोलिगासिनो दंङो बेखौ जों नुनो मोनदों दासिमबो थांङो थांनानै उम गोबां हा एबा गोबां जायगा मोननो थाखाय दासिमबो बारि बागान खालामनो थाखाय हादानखौ लुहैयो बिदिनो गोबां जेंनाखौबो जों नुनो मोनो जेरै दैनि आंखाल नोंथांङा होनखाबाय दानिसो एसे सिगांङावनो दैनि आंखाल एबा जानाय लोंनायनि आंखाल मैगं थाइगंनि आंखाल बेफोर बेफोर जेंनाया मानि थाखाय जायो होनोब्ला जों जों गाव गााव गामियाव एबा गावा गावनि हायाव थाखानानै जा बिफां लाइफां दंङोमोन जा मैगं थाइगं दोङोमोन जा सुबिदा दंमोन बेफोरखौ गारजानै ओ गोदान जायगा लाहैनायाव जोंहा एसे उसुबिदा जायो मानो होनबा बिफां लाइफां गायनोब्लाबो मैगं थाइगं गायनोब्लाबो जोंनो सम नांगौ जायो आरोना नोंथां बिनि थाखायनो गोबां असुबिदा जायो आरोना हादान लानायाव जेरै ओ जोंनि जायगायाव दा ओ गोबां ओ सुबिदा दोंङो जेरै कारेन्ट नोगोर सहरफोर खाथि खाला सक दोंङो ओ बाजार दंङो बेफोराव दसेनो थांब्रबना मोनहैयो एबा लायब्रबनोबो हायो नाथाय हादान लानाय जायगायाव बिदि नंङा ओ खायफा जंगल एबा ओ गोजान जायगानि थाखाय ओ मानसि गैयिनि थाखाय बिहय गारि मथराबो थांस'वा एबा फैस'वा बिनि थाखाय जोङो नांगौ बस नांगौ जिनिसखौबो एबा नांगौ मुवाखौबो जोंङो लायनो थाखाय एबा गोब्राब जाहैयो आरो बिनि थाखायनो हादान लानाय जायगायाव एसे आंखाला बांङो आरोना नोंथां
नंगौ थारैनो
बिनि थाखायनो ओ बिदि आंखालखौ जोंङो नुनो मोनो दा जोंङो जोंनि जायगायाव दा कारेन्ट दंङ बै हादाननि हादान लानाय जायगायाव ओ कारेन्टा गैया बिदिनो न'खर न'खरसे न'खरनै थाहैनायाव कारेन्टखौ लांनो थाखायबो गोबां सम नांगौ जायो एबा गोबां नांगौ जायो आर ना नोंथां ओ बिनि थाखायनो ओ आंखालखौ बांसिन नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो ओ दैनि आंखालावनो बुंनो थांङोब्ला जोंङो दैखौ जों दा ओ गावनि जायगायाव दैनि आंखाल गैया माने गावनि न'खराव दै थायाबाबो बै न'खरसेनियावबाबो लायनानै लोंनो थाखाय सुबिदा थायो नाथाय हादानाव बेफोरबायदि ओ सुबिदा मोना आरो मानो होन नों गोदानसोनो हा नालाय गासैबो सुबुंफोरानो गोदान जाहैयो बे सुबुंफोराबो गोदान बै सुबुंफोराबो गोदान बेवहाय ओ जोंनिया उसुबिदाया बाङो आर ना दैफोरखौबो ओ फैसानि औ फैसानि आंखालाव अबावबा ओ दंखल गायनो एबा दैखर गायहैनो थाखाय जोंहा फैसानि ओ आंखालाव गायस्लाबनोबो हाया बिनि थाखायनो जोङो उसुबिदाखौ ओ मोननो थाङो आर नुनो थाङो
अब्ला नोंथोर जोंहा समाबो जाबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
दा बे समाव नोंथांजों ओ हादाननि सोमोन्दै सावरायनानै ओ मिथिनो मोनबाय हादान जायोब्ला जों माबायदि मोगा मोगि जानो गोनां जायो नङा होमबा औ दा अब्ला नोंथांनिसिम फिन आंनि गोसोनि गोजोननायखौ ओ जासिहरनाय थाबाय उनाव बेफोरबायदिनो सुबिदाफोर मोनोबा जों सावरायगोन नङा
औ नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि समाजा